औ खोनादों।
ओ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना।
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ दा नोंथां जों बिदिब्ला दावबायनायनि सायाव फंनैसो रायलायनो सानदोंमोन।
औ दे बुंलाय नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा।
अ' आंथ' बेफोर एथ'बां गोजान गोजानाव दावबायफेराखै ओरैनो ओ ओरैनो एसे बेरायदोंब्लाबोथ' न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सफोरनाव बेफोरबायदियाव बेरायहैनायानो आरो नोंथां।
औ-औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो जेरै- दावबायनायनि गेजजों माबायदि दि नलेज मोननो हायो माबायदि गियान मोननो हायो।
ओ दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय मोज मो मोनसे मोजाङानो नोंथां जोङो न'आव थानानै जे ओ माने टेनसन माबा अभार थिंकिं बिदि खालामबाय थाबा माने एसे बेरायना होयोब्ला माने माइन्डखौ फ्रेस मोनो आरो माने गोसोखौ मोजां मोनो ओ। दसे समनि थाखायबो जोङो टेनसनफोरखौ बावगारलाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
लोगोसे जोङो दावबायनो थाङोब्लाथ' गोबां मोजां मोजां जायगाबो नुयो जे बेफोर जायगाखौ जोङो जोंनि न'आव था नानै नुवा मिथिसआ बेफोरबायदि जायगाखौ नुयो आरो आरो गोसोखौ मोजां मोनो जे लोगोफोरजोंबाबो जे न'खरनि सोरबा फेलिफोर फेमिलि मेम्बारसफोरजोंबाबो बेरायहैब्लाबो माने एसेबाबो माने ओ। गोसोखौ माने मोजां मोनो आरो नोंथां ओ। आंथ' बेफोरबायदि इमान। गोजानावबो बे-बेरायहैफेराखै माने आं बांसिन ट्रेभेलिं खालामदोंबाबो र' अ ट्रेनफोरजोंसो ट्रेभेलिं खालामदों आरो नोंथां।
औ-औ। मोजाङानो नोंथां।
औ बिनिबा बेरायनो थाङोब्लाथ'। ओ मा बुंनो आं दा जे बेरायनो थाखायथ' जोंनि लकेल एरियाफोरनिफ्राय माने हाजो एरियायावहाय साबसिन मोनो आरो आं बेरायनोहाय।
औ औ।
हाजोआवहाय जे लामाफ्राबो मोजां आरो ओ मिथिंगा माने दंफां-लाइफां ओ सारि-सारि माने ग्रिन-ग्रिन बेफोरबायदि मोजां नाङो आरो हाजो। बेरायनो माने पा-पार्कफोरावहाय ओ।
औ औ।
आंथ' बेफोरबायदि बारा एथ' एथबां बिदि बेरायफेराखैबो ओ जोङो आङो माने मोनसे जायगा दं आरो नोंथाङो जोहोलावफुरि पार्क होनो जायखौ जों आसामाव माने बर'फोरनि थाखाय बर'नि। थाखाय मोनसे फेमास मोनसे। एसे मोजां जायगा आं बेवहाय बे पार्क आावहाय थांबाथाय माने बिराद गावखौनो गाव फैनो बालायनाय मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
थांबथाय माने मोनफ्रोमबो गाबनि बिबारखौ मोनो माने गोबां रं बिरंनि खालारनि बिबार आरो गोबां मानसि थाङो आरो माने थांबथाय फैनोनो बायो होननायानो।
औ औ।
बेजों लोगोसे ओ माखासे इक' पार्क आरो बहाबा-बहाबा माने आं थांफेरनायफ्रा दनदिद ल पार्क आरो आइजि पार्क बेफोराव बेरायनो मोनबाय आरो माने जेरावखि थाङा माने मोनसे मोनसे माने मेमरिस थायो आरो माने बेरायहैनाया माने। गोसोखांथिजों लोगोसे मोनसे मेम'रि। बेरायनो थांबाथाय माने अकल बेरायनायजोंल' जाया बेरायनायजों लोगोसे जोंहा मोनसे फट' भिदिअस लानाय बेफोरनिससे मोनसे मेम'रिस थायो होनोमबानो थायो नङा होनोमबा नों नोंथां जोङो बेरायनायाथ' माने जों नुनानै फैनायाथ' जोङो जाबायदि नुबोदों जाबायदि समायना जाबायदि जायगा बेखौथ' जोङो जों मेगनजों नुबोनाय लोगोसे जोंनि गोसोआवबो थाखाबाय आरो बेखौ जों गुबुननो देखायनो थाखाय बा मेम'रिस हिसाबै लाखिनो थाखायथ' जोङो फटक्स भिडिअस बेफोरखौथ' जोंनो नांखाथारगौ नङा होमबा औ ओ बेफोरखौ जोङो माने इयुन समाव नायनो थाखायबो माने मेम'रिस लाखिनानै दोननो हायो आरो ओ आरो दावबायनायजों लोगोसे जोङो माखासे गोबां गियानबो मोननो हायो जे आमुग जायगायावहाय बेफोरबायदि जायगाफ्राबो साफा लोगोसे माने मानसिफोरनि रि सन माने फावफेसन बेफोरखौ नुनानै माने जोंनि जायगाफोर थ' बहाबा बहाबा लेथ्रा बेफोरबायदि थायो नङा होमबा नोंथां
औ
ओ। अब्ला नोंथाङाबो ओ नोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। दावबायनाय होनोब्ला बिदि गोजान गो जान जायगायावथ' बेरायफेराखै, जेरै खाथि खाथि जायगायावनो बेरायदों आरो इण्डियानि बाहेर होनोबाथाय जेरै जोंनि भुटान।
औ।
बेयो खाथियावनो दङ, बेयाव बेरायबाय। आरो बेजों लोगोसे जेरै दिमाहासाव मेघालय उरनासल बेफोराव बेरायबाय आरो। बेफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेफोरनि ट्रेडिसनेल बि-बिसोरनि जानाय लोंनाय बिसोरनि रायज्लाय ज्लायनाय गोबां बेफोरनिफ्राय गोबां सोलोंनो मोन्दों। जेरैबायदि बिसोरो गुबुनखौ गुबुन हादोदनिफ्राय थांबा माबायदि नोजोरजों नायो आरो रो माबायदि रेसपेक होयो बेफोरनि फारसे गोबां सोलोंनो मोन्दों। मानो होन बिसोरो गुबुननिफ्राय थांनाय सुबुंफोरखौ गोबां रेसपेक्ट होयो। जेरैबायदि गाज्रि नोजोर जों नाया आरो गाज्रि राव बाहाया आरो बे सोरो गु जेरैबायदि जों दाबसे जायगानिफ्राय थाङोब्ला बिसोरो जोंखौ गोबां अनसायनाय होयो आरो अननाय होयो।नाथाय गास सिबो गासिबो सुबुंनि बेलायाव बिदि नङा। खायसे खायसे सुबुं जोबोर मोजां थायो आरो खायसे खायसे सुबुं जोबोर गाज्रिबो थानो हायो।
औ।
औ आरो बेजों लोगोसे उम ओ मा होनो जेरै दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियानबो मोननो हायो।जेरै
औ।
जायगा नुनायजों गोदान गोदान जायगा नुनायजों गोदान गोदान थासारि आरो बार हावा जेरै मेगालय होनो बा मेघालयावनो नाय बेफोराव जोंनि आसामनि बे-बेसिनि जायगाया गोबां साफा आरो
थिंगाजों बुंफंनाय हाजो हाजो बाय दिजों बुंफबनाय आरो बिसोरनि जायगायाव बेफोरबायदि जेरै आसामाव ट्रेफिक जायो जेरै गुहाटि एरियाफोराव गोबां ट्रेफिक नुनो मोनो। नाथाय बिसिनि एरियायाव बेफोरबायदि ट्रेफिक नुनो मोना आरो बिसोरनि जायगायाव गोबां रुलसफोरखौ मानिनाय जायो नाथाय बेयाव जेबो रुल्स मानिनाय जाया आरो बेसे जायगाफोराव जेरैबायदि रुल्सफोरखौ मानियाबा जेरै फाइन लानाय बेफोर बेदि हुदा गोबां दं आसामाव गोबां खम नुनो मोनो मोनो आरो दा बेनि थाखायनो जाहोनाव जेरै एक्सिडेन्टफोराबो बांद्राय जानो हमबोदों आरो जेरै रुल्सफोर मानिनि जाहोनाव सोरबाया जानला मानला गारि सालायलाबायनायाव एक्सिडेन्ट जालाबायनो हमदों आरो जेरै उनथिं गंसे एम्बुलेन्स फैबाय थायोब्लाबो खायसे जे सुबुंफोरा साइखौ'नो होनो नागिरा आरो बे आसामाव नाथाय आसामा गाज्रि बिदि नङा आसामाबो जोबोद मोजां जेरै आबाद मावनायनि बेलाफोराव आसामा जोबोद मोजां नाथाय मेघालय ओनसोलाव जेरैबायदि आबाद मावनायफोरा जोबोद खस्थ'यै मावनाय जायो आरो गोबां खम बिबांनि मोननाय जायो आरो बिसोरो आरो जोंनि आसामाव जेरै आबाद मावनायनि बेलायावनो नाय गासै बिथिङावनो माने गासिबोआवबो माने जौगासानाय होनना बुंनो हायो जेरै आबाद मावनायनि बेलायाव माइ आबादावबो जों गोबां ओ मोननो हायो जेरै माइ आबादफोरखौ आरो जेरै फाथो बायदि आबादफोरखौ जों गोबां मोननो हायो हायो आरो बिसोरनि ओनसोलाव गोब गोबां खम बिबांनि गोबां खस्थ हांनांसि थवबो माने गोबां सम बिबांनि मोननो हायो आरो आरो बिसोरनि जायगायाव अरायसम गोजांनायानो थाबाय थायो जेरै अखा हानाय अखानि गोबां अखानि गेजेरजों माने खायसे गायनाय ओ माबाफोरा थैलांनो हमो जेरै बिफां लाइफांफोराबो थैलांनो हमो जेरै नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरा आरो बेजों लोगोसे गोजोननाय गोजां गोबां बारायोथाय आरो नाथाय जोंनि आसामाव गासैबो मानेय मिडिम मिडियामै थायो आरोना जेरै गोजां बोथोर थोराव गोजोननाय जेरै दैजलां बोथो फोराव गो-गोजांनायबो गरमनाय बो माने गासिबो खम समान समान थायो आरो नाथाय जेरै बेसोरनिखौ नायोबा जोंनिखौ नायोबा गोबां फाराग नुनो मोनो बिसोरनि जायगा आरो जोंनि जायगा जेरै जेरै मानसिफोरा जेरै जानानै जानला मला लामाफोराव गारलाबायो डास्टबिन थाासयावबो डास्टबिनाव गारै फोरबायदि बेफोरबायदिनि गेजेराव गोबां फारागखौ नुनो मोनबोदों आरो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियानबो सोलोंनो हायो सुबुङा नाथाय ओ खायसे खायसेया आरो दावबायनायनि गेजेरजों जास्ट इन्जयमेन्टल ला नो लानो थाङो नाथाय आंनिबा दावबायनायनि गेजेरजों मानसिफोरा माबा मोनसे सोलोंनाया मोजां आरो
औ
आरो जेरै दिडिमा हासाव होनोब्ला जेरै दिडिमा हासावथ आसामावनो दङ बेबो माने जोबोर मोजां जायगा जेराव बेसोरनि जायगायावबो माने ओरैबायाददि साफा नाथाय खायसे बेसेनिवखबो रुमलसफोरखौ मानियै हुदाफोरबो दङ आरो आरो बिसोरो जेरैबायदि ओ बिसोरबो माने सुबुंफोरखौ जेरैबायदि दाबसे जायगानिफ्राय थाङोब्ला गुबुन ओ माने बिसोरनि बिमाय जेरैबायदि थानाय जानायनि बेलायाव जेबो खोमि खालामा आरो आरो जेरै अरुनाचल होनोब्ला अरुणचलाबो बि दिनो माने गोबां मोजां ओ जेरै थान्दा आरो बिसोरनि सुबुंफोराबो माने जेरै दाबसे जायगानिफ्राय थांबा गुबुन दाबसे जायगानि मानसिखौ माबायदि आर माबायदि रायजलायनांगौ आरो माबायदि जोंनि सायाव माबायदि आखु दिन्थिनांगौ बेफोरो माने बिसोरनि सायाव गोबां बिसोरनिफ्राय नलेजखौ सोलोंनो हायो आरो
औ
औ
नोंथाङा दाव बायनाया नोंथांनि बायदिब्ला मोजांना गाज्रि जे बुंनानै होदो
आंनि बायदिबाथ दावबायनाया जोबोद मोजां औ बारहावाजों लोगोस ओ गोदान गियानजों लोगोसे गोसोखौबो मोजां मोनो माइन्द फोरफोरखौ फ्रेश मोनो माने आंथ' गोबां जायगा नायनोबो लुगैयो बेरायनोबो लुगैयो आरो
औ औ
बु माने गुबुन जायगानिख्रुइ जोंनि बे आसामावनो जेरै नोंथाङानो बुंलांबाय डिमा हासाव नाग नालेण्ड शिलं अरुणाचल बेफोरबायदि जायगाया जोंनि आसामनिख्रुइबो साबसिन आरो औ बेफोरबायदि जायगायावहाय माने ने नेचारेल बारहावाखौ मोननो हायो लोगोसे सोमखोर मिथिंगा माने जोंनि आसामाबो मोजां आरो अब्लाबो जोंनि आसाम आसामनि जायगाजों बिसिनि जायगाजों ओ फारागथि खालामोबा माने ओ जायगाफोरनि नुथायावहाय बैसिनि जायगाया माने समायनासिन आरो बेरायनो थाखायबो माने गोबां मोजां मोजां जायगा थासारिफोर दं आरो
औ औ बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ अब्ला दे नोंथां